हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' अ दासो खोनादों। अ अ खोनादों। मा खालामदो?
नेट
खोनाबाय?
खोनादोंना नोंथां मोजां
अ मा खालामदो खोथासं
खैदासोआव सहैनाय
फासथा बाथ नङा नाथाय मोनफैदो दे मोजाङै मोजाङै।
ओइ ओजा स्कुलाव ओम
अ
माबा मा होनो स्कुलावा कारिगुलाव मोनदोंमोन नामा नोङो? ओजाखा ओ
सोरनिबा थाबोदों नामा
आंनि कारिकुलामा गैलासन दिहुनदोंसोम नामाबा आंङो
नोङो मा दिहुननानै
आं दिहुननोथ' मोना खै खिन्थु आंनाव बे गावनो कारिकलामानो गैला।
बा ओ माने नोङो जाय सग
अ कारिकलाम लांदोंमोन आं
होमबा बे लासे नोङो खबर लानो हागोन दे उनाव आंनाव बेगखौनो नाया खै आङो।
आंनिफ्राय दिहुनो ना बिरासा मालाबा मालाबा सोगैला ना माबा ओमफाय नोंना एक्सेला जाजोबबायना अ अ दा सों अ। इदिट खालामफिनाय नामा एक्सेलखो
मा होनदों
अ इदित खालामफिनदोंमोन नोंसोरो
आं इदित खालामजोबनांदो अजयाबो खालामदो। ओइ जायाबो जाया बिराद टाइम लादोंथ इयनोथ गोबाव जादों। ओमफ्राय बिना देहायानो थिग नङामोन बा नेहोबाय जों आरो इखो
ओम थाब थांनो होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय आरो जोंनाबो आरो लास्ट जाबायना ओंखायनो नेथारनायसै दे दे नोंसोरनिखौनो थाब फुरा खामगोनसै होननानै।
अ जोंनिया लासाव माने
आंनि कारिकलामा मोनथिया मालायफोरा गासैबो फट'क लाजोबबाय जोंहा फट'बो लानो मोनासै जोंहा हाखु दाखुआवनो टाइमा जोबबाय।
लासाव
जोबबाय आरो दिनै
दिनि जोबमारबाय होनबा न एस आइ पि आ? नो ङो नोंना नोंना नेट गैयादां मोजां खोनायाखै
आंना नेटनि प्रब्लेम जाबाय थादों न'आव खोनायाखै?
अ खोनाबाय
ए अ अ गानसो गाबना खोनाबाय थादो जां नोङो?
अ माने बांद्राय नङा ओमफ्राय दा मा खालामदों एसे? नोंना लिसजुनाया जाबाय?
आङो लिरजोबनाय जायाखै लिरनो दंबोयो मोननैसो। ओमफ्राय नों लिरबाय? आंना माबानि दोङो वाननि दोङो ओमफ्राय सिक्साव दोङो दिक्सानि लिरनो दोङो।
अ आंनिया
एक्सेल लिरलाया बाबो जासिगोना?
आ दोङो हो?
अ एक्सेलखो होनदो लिरलियाबाबो जासिगोन ना?
ओ एक्सेलनिखो मोनसे खामानि माव मा होनो ओइबे इन्ट्र'दाकसन टाइपनि एसे
अ
लेनां लै बा मा पेज गांसेल' जाथारगोन ना बियो
उम फाइभ नामबार दोङो ना‌ इयावनो इन्ट्रदाक्सन एसे लिरनांगोन जां अ
फिसा लिरबाबो नङाबा नों गावबो नायनो हायो खेबसे लिरनानै
अ टाइप खालामनांगोन लिरखाङाखैनो आंबो आधा लिरनो दंबोयो।
उम
गांसेलसो फेस जाथारगोन ना नलेबा
अ गांसल जागोन थर गांसेयावलाय मौ जानोलै बेलेग लिरनायफोरा फेस बुरजा बुरजा जाबाय थादो बि गांसेल बै माबाया लै
सेथिना फन खालामदो नोंखो? केेस स्टादिया जाबाय औ। अ अ।
दिनै मा?
हेलौ।
दिनै दिनै नामा दिनै?
खोनाया। हेलौ।
नों आंखौ नों आंखौ मा सोंदोंमोन ससिना कल खालामदों नामा होनना सोंदों?
अ खोनादों खोनादों।
नोङो आंखौ मा सोंदोंमोन दानि ससिना कल खालामदों।
अ अ।
दिनै नामा?
नटस बिहरदोंमोन नामा नोंनाव इयो? हेलौ। अ। दिनै मैयाफोर।
अ ओ।
बे आसियासो खालामदों
हेल'।
खोनादोंना बिलासियाव खालामदोंमोन बिलासियाव।
अ। इसोरखौथ' लिरबाय होनसोदोंमोनलै ओमफ्राय आंनावसो सो ओमफ्राय माबा बिहुर होनदों मैया इयो।
लेट थांदों थांदों नामा।
दहाय ओं एसे जादोंमोन दा थिगानो दङ। नोंनाबो नेट गैया नामा?
फाइभजि दिन्थिगासिनो।
आंनाबो फाइभजि दिन्थियो ओमफाय मानबा नांथायोबा। दाबाय स्र' स्र' खोनादों ना?
अ खोनादों फैसा माने लेटके मोनहैबाय थार ने। बेबायदि नांदों।
अ अ। माबाया आंनाव। सचिना मैयाना दिनैबो बिहरदो। इसोरखौ लिरखांबाय होनदोंमोन खिन्थु लिरखांबाइ होननायानो बिहरफिन्दों स माने जासिगोनानो जोंहा जोबजोब्बायनो। दे होनहरबाय थादोंमोन। नंदोंदां आं आरो ओ फ्रायानो लिरखांजोब्बाय नामा जोंना खबर लादोंना सोरखौबा?
जोंनिया नामा?
आरो बाखि बेलेगफोरनिया? बेलग ग्रुप
लिरखांद्राय जोबाखै। बुंनो था
नोंनिया ओरैनो खैथासो हो
सोरनिया आंना? केस स्टाडिखो लिराखै आं।
आरो
बे राइटिं सिब
उम
आरो मग पार्ला यामेन दोङो
अ मप पार्लियामेन्टनिखो फट' होगोन ना
ओ होनांगोन
ओमफाय राइटिं स्किलफोरनि खोलाय केस थाडि
आ इसोर बि बिफोरनिखौ लादोंमोन ना जोङो
अ केेस्टानिखो नोंसोरो सानै थांदोंमोन ना सानैदो लादोना लाद- दियाबा नोंसोरो जों मोन-
लादों लादों केष्टादिनिखौबो लिराखै र' इखोबो लिरनांसिगोन
अ लिरफ्रामबाय आं आंना मोननैसल'सो दोनसै होमबा
आंबो लिरगोर' थेवबो गाबोनथ' लिहरदो न दाइटआव
अ दाइराव ओं लिहरदो थांगोन थाङा नोङो
ग्रुपाव मा मेसेज फैयो नायनो र' ग्रुपखो नेग्रोनि बाङाय गाबोननो कल खालामना नायसै आरो सोरखोबा सोरखोबा
अ लोगोफोर थांजोबबाथाय उम
थांबाथाय नोंखो खोन
मानथ' अ अ जागोन दे अ थांबा ज थांसिगोन दे
उम
मोजांबा बाकि खबरा
बाखि थिगानो दोङो बर्तमान माने
आ
दिनि हाबायदां
उन्दुना थादो होमबालाय क्लास गैलाबालाय दा आरो
क्लास दोंमोन लायाखै
अ ओरैनो जेनेबा दसे दनै खालामो आरोना नोङो?
ओम ओम
अ दे होमबा। दसे रेस्ट लादो नोङो दोनथ'नोसै। अ दे